हेलौ
हेलौ
खोनादों
औ मा खालामदों?
मा खालामदों? है नै ओरैनो जिरायना दं।
अबाव दं?
होम नै लोगोनि न'आवसो दंफैयो।
औ मा खालामगासिनो?
ओरैनो दं लोगो सासेया गेम गेलेगासिनो
जाखांबायमोन ओमफ्राय
जाखांबायमोन जानायालाय।
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रि गोबाबसो।
जेबो गैला आरोना
एसे बिदिनो फाजा फुजाफोर दं।
नोंलाय मा खालामदो?
दङ' आंबो ओरैनो लामायाव बार जादों
आतसा ओ
बोरै जाबावगोन बोथोरालाय माथो दहाय फुङावसो एसे अखा हादोंमोन दानो गैलालाय
बेनोथ' जादों बोथोरा अखा हाखानायानो आरो सानदुंसो दुंफिनबाय
उम बोरै जाबावगोन
मा जागोन नोंथां
मा जागोन
दा नै आरो माथो सानद सान्दुंसो दुंफिनबाय
मा जाबावगोन
हागोन सानदोंमोन माथो नै दा सानदुंसो दुंफिनबाय
उम मानसिफोरा दिनै अखा हानायखाय खोथिया फुसावदोंमोन फुनायालाय माथो फुलाबायदोंमोन
औ ओ फुदोंमोन फुनो नागिरदोंमोन जोंनाबो दैया दै जागोन होननानै माथो गैला ओमफ्राय माथो सानदुंसो दुंफिनबाय
उम बेनोथ'न मा जाबावगोनथाय
गायनो मोननाय नंला बायदि मोनदोंलां एबार
ओम
खोनादों
ओम
गायनो मोनला बायदि मोनदों आंनिबा
खोथिया फुना दोनखानानै अखा हायाबा मा जागोन देलाय
दैया रानजोबसिगोन
उम
दैयानो गैला जाला माबा खोथियायानो जाथिसो जाजोब्बाय माने खामजोबबाय
उम सान्दुङा
जिबायदि सा
अखा हाबाय थाबालाय मोजां जासिनगौमोन आरोना
उम अखा हाबा एसे सोमखांगौमोन माने
औ हायाव ए हाफोरा सोबखांगौमोन आरो
उम
हा राननायफोरा
उम सोबखांगौमोनना एसे होमबाना खोथियाफोराबो एसे सोमखांगौमोन माने एसे
ओ मोजां जागौमोन आरो बे हा गोरानफोरा गावब्रालाबायनायफ्रा
उम
एबारथ नै दा सानदुं दुंबखयना
उम
दुंबाथाय जागोन जाला आसा खमसै आरो
आदसा मा जाबावगोन मा खालामबावगोनसो मोनलायलांबाय आं
गायनो मोनाब्लाथ गोरान खेथिसो मावलाबायनांसिगोन
उम
बेफोरखौनो मावलाबायनांसिगोन गायनो मोनथारा बायदिबा
उफाय गैया
उम जाला मानि बेयो आसा खम
उम
ओमफ्राय नोंस्रा गायनो मोनाखै
गैया मा जाबावगोन बायदिसो मोनबाय आं
अ
जोंनि अखा हानायखाय आलि दानदोंमोन दाननायालाय खोनादों
औ
आसा खालामनानै आलि दानहैलाबायदोंमोन माथो मा जायो नायनि एसे र साननैसो थाना
आलि दानखाबायमोन आरोना
उम
जानो
दानखाबायमोन ओं खोनादों
मा जाबावगोन आरो दानखाना दै दंमोन नामा
उन्दैया एसे एसे दंमोन दंनायालाय होमबाबो गायनो हालायलायजासे गैया माने बुस्थुआ माने दिनै दा सानसे सान्दुं दुंबानो गैला
अ अखा हाफिनबा मोजां जागौमोन आरोना
अखा हाबा एसे मोजां जागौमोन उम माने बुरसु जागौमोन माने सानसे सानदुं दुंबानो दैया माबायदि गुदुं जायो
अ माने सोबखांनोनो थोआखै माने दैया दाबो
उम आरो बाला जायगााना जोंनिखिजाय ओरोयजाय
औ
माने नै अखा होगोन नै दानो जोबलायगोन बिदिसो हाबाथाय माने एक दुइ घन्टासो अखा दाम्रा ज्राम ज्राम हानांगौ होनोमबासो एसे सोबखांनो थोहैयो नङाबाथ' बिदि थाइफ्रगनायफ्रा नाङानो माथो
औ बे बहा जानो सोबखांनोनो थोआ
उम सानि हायाल एसे सिदोब सिदोब जागोन ओमफ्राय
औ
हादिरि बालाफोरा एसे जोखारबानो सेस सिंनिया बाला हाब्रुखौनो जालायलाया माने
जेनेबा बाालाना मा हाया जेनेबा ना हामा हाया
बालासो बाला हासो हामा हा गैया एसे एसे इसे एसेयालाय थायो बारो मा बिदि माने दै बुरजा जाबासो बाला जायोमा माबा हाब्रु जायो नङाबाथ' बिदि एसे एनै हा अखा हानायफ्रा जेबो मोलोनोबो थोआ
अ
माननायाव खुरनाय बायदिसो जाहैयो
औ गिदिर बायदि गिदिर हाला आरो ना
अखा दामब्रा ज्राम ज्राम हानांगौ आरो होमबासो एसे आं है सहैयो नङाबाथ' जायानो माथो
मा सानदो जायाबा इदिनो
जाया बायदिबा थ' मा खालामबावनो उफाय गैया बेफोरखौनो बानलु खिथिफोरखौनो मावला बायनांसिगोन बेफोरखौ मावनानै जायाबालाय आरो माथो खालामना जाबावनो जाखो
जेनेबा गोरान खेथियाव मा मा मावो
ओरैनोथ' गोरान खेथियाव मा बांसिनानो ओरै जायाबोना आरो जानायालाय एसे जासाबो होनबाबो बानलुआल' जायो एसे मोजाङै बेबो मेडिसिन होबासो जायो नडा़बाथ' गैया बेबो आरो मोनसे जायगायाव गायथाबाय थाबाथ' जाला बेबो रोमोलां फायो
बिसनि होनांगौ आरो ना
मेडिसिनजोंनो मथोथे मेडिसिनजोंनो जाखानायसो बुस्थुआनो मेडिसिन गैयाबानो गैला मेडिसिन थाबानो जाबाय नंडा़बाथाय गैलाबो
हासारनि बाहादोरि आरो ना
ओम
ओरैनो मा समाव गायो बानलु
बानलुखौथ' नै दैज्लां बायनानै से माइ हाहां हाहां टाइमाव हायो आरो माबा गायो।
उम बे फुलिखौ मा टाइमाव जेनेबा जावो।
फुलिखौथ' दा बायदिसोनिफ्रायनो जावायो जावैनायालाय सुरु खालामो दााबायदि माने माइ गायखांनानै आरोना नोंथाङा नङा बे माइ गायखांनानै
उम जेन'बा मानि ओ जेनेबा बायनानै जावैयोना माबायो
सोरबा सोरबा गैयिफोरा बायनांसिगोन आरो बै जिखुनु गायदोंमोन ना बिनिफ्राय बानलु लाङोना बानलु मालाय गिदिर गिदिरफोरखौ बासिखानानै बिनिफ्रायनो बेगरखौ दिहुननो माने
उम दुमदुम गाया
हो
गोमोन गोमोन खौ
उम गोमोन गोमोन गो माबायो आरो एसे मोनहोनानै मोनखांबाथाय खासिगोन खानानै बिनिफ्रायनो बेगरफोरखौ बर'नानै एक्सट्रा दोनखायो आरो
ओ बे बेगरखौ बरनानै खालामनानै दोननाय जायो
बेगरखौ बरननानै बिदिनो एसे सान्दुङाव फोरानस्रोयो आरो फोरानस्रोनानै
जि थायोना जि माबाया बिहु फालिया
उम
बेयाव खाथुमना दोननांगौ माने एसे फोरानस्रोनांगौ दै दैयाव सोमनानै एसे फोरानस्रोनांगौ आरो नोङाबा माबाय माने बुस्थुआ गाजा बेरनो नागिरो थाबनो एसे फोरानाबा
उम जेनबा ओमफ्राय जावैनो सोमनानै जावैयोना मायो देलाय सोमनानै
ओ माने सोम सोमनानै एसे गिसि जायगायाव दोननांगौ माने सोमना हा फबनानै दोनो खायफा खायफा ओमफ्राय हा फबनानै दोनबा माने हानि गुदुंजों माने सेवो माने बुस्थुआ फिथाइ बेगरफोरा माखासे आरो ना
उम
ओमफ्राय हायाव फबनानै दोनब्लाबो माखासे रज'यो आरो ना ओमफ्राय माखासे गला जायो माने सेवो
उम उम
उम बिदि जायो ओमफ्राय ओरैनो मानसिफोरा बिहु फालिजोंनो ओरैनो दै सोमसिगोन दै सोमनानै बिहु फालियाव खाथबनानै
उम
बे न'आव थायोना न'आव फालें सिंफोराव सोना दोनो आरो माने सान्दुं नांहैयाना गिसि जाबाय थायो हाया।
ओं ओं
बेयाव दोनबथाय माने गेसि जाबाय थायोसिम ना ओमफ्राय बिनिफ्राय गाजा बेरखाङो ओमफ्राय गाजा बेरहांबाथाय नाथाय एसे सान्दुङाव दोननांगौ आरो ना माबानायनि रानायनि नोङाबा देन्थायाल' गोलाव गोलाव जायो माने बिलाइ रज'आ एसे गाजा बेरहांनायावनो सान्दुङाव दोननांगौ एसे एस
जेनेबा गा गाजा बेरोना जावैयो ना मायो
औ गाजा बेरखांनानै बिदिनो अवान टाइम गेलासावहाय जावायनांगौ जायो आरो
जेनेबा मा बानायना जावैयो जेनेबा फारि फारि बिदिनो
हो
जेनेबा मा बानायना जावैयो होनदों जेनेबा ओरैनो हायाव जावोयोना मायावा जावोयो जेनेबा
डिस गिलास थायोना अवान टाइम गिलासा
औ
बेवहाय हासोनानै हासार बायदिसिना होनानै बानलु बेगरखौ होनानै जावायनांसि गोन आरो बेवहायनो ओमफ्राय दै एसे एसे सारबाय थानांगौ सानफ्रामबो दै एसे एसे एसे होबाय थानांगौ फुङाव मोनायाव होनांगौ आरो ओमबाना नोङो बानलु फु बेगर जावैनानै सानसे बा साननै दोननानैनो दै होनांगौ मिथिबाय नङाबा माबायो माने बुस्थुआ खिलिनो खिलि हरनो नागिरा
उम
उम
जेन'बा मा मा होननानै जावैनाय जायो हासार
मानसिफ्रा ओरैनो गोबोरखि होयो आरो फास्टावलाय गोबोरखि हा सार होनांगौ
अ जेन'बा रोदायैनो एमफौ जानाय जायो हनै
उम बिदि होनांगौ आरो खिलिबेरखांबा एम्फौ जानाय जायैनि
अ जेन'बा जावैनायावनो होफाखायो नामा
उम